खोनादों।
औ नोंथां।
नोंथाङा फ्रि दङना?
औ फ्रि फ्रियानो दङ।
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ।
नोंथाङा फ्रि दङब्ला जोङो जोंनि बर नि जे दानाय लुनाय बेफोरनि सायाव एसे रायलायनो हागोन नामा नों
हागोन दे हागोन दे।
गाननाय जोमनाय औ बेफोरनि बागैहाय।
औ।
औ। नोंथाङा एसे बुंफोरनो हागोन नामा कि? गोदोनि दिनावहाय जोंनि गाननाय जोमनाया मा बायदिमोन आरो दानि समाव माबायदि जाबोनो हमखो। आरो जोङो बे जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरनि ओ बेफोरखौ दानानै बा बेफोरखौ मावनानै जोङो गोदोनिफ्राय दासिमहालागै एसेबाबो आग बारायबोनो हादों नामा बेफोरनि बागै नोंथाङा ए एफा एनै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ औ औ ओ जोंनि ओ बर' समाजावहाय दा ओ गोदो गोबांहाय बेबायदि गाव निजा बायदि जि दानानै ओ गोबांहाय बेबायदि गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना दानि जुगावहाय मा जायो माने जोंनि माखासे देरफुनाय माखासे सिख्लाफोर जाय सिख्लाफ्रा माने बिनि माखासे ओ माखासे दानायनि खान्थि माखासे आगर एरनायनि खान्थिफोरखौहाय माने बारा मोनथिनो नागिरला आरो बेनि थाखायनो जोंनि दा बर'फोरनि माखासे सिख्लाफोरनि गाननाय जोमनायफ्रा मा जायो माखासे ओ जिखुनु टाउन सहरावनो होन खुनु ओ बेरायनायावनो होन माखासे माने दो दानि गोदान जुगनि लंपेन गोदान जुगनि माने मडेलिं मोने माखासे बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो दा जोङो बेफोरनि थाखायहाय गोबांहाय माने माखासे जोंनि हारिमुवा माखासे इफेक्ट जायो। बेखौहाय जोङो नोजोर बोनानै जोंनि ओ माखासे ओ हारिमुनि गाननाय जोम नाय बेफोरखौहाय जोङो बिराद माने बासायनानै लाखिनांगौबा जों गाव गावनिनो बिबान आरो माने। दा ओ आं दा ओ नोंथाङा सासे आइजो हिसाबै
औ नोंथां।
नोंथाङा ओ जिखौहाय ओ गोदोनि जोंनि ओ बिमा बिमा बा ओ जोंनि आबैमोना आ बिमामोना ओ
हेलौ।
खुन्दुं खोनादों औ खोनादों औ औ। दा बिसोरो गोदो गावसोरनि आखाइजोंनो खुन्दुं दुरुननोमोन गावसोरनि आखाइजोंनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे ओ बिफां लाइफां बिफांनि ओ रोदा बिफांनि बिगुर फोरखौ जमा खालामनानै बिसोरो मा खालामोमोन ओ
औ ओ।
बेयाव मोननाय माखासे ओ दाउसिन दावलानि बा माखासे आगर गर सिखिरि आगर बायदि माने आगरफोरखौफोरखौहाय गावसोरनो दुहुननानै दा ओ जिखौहाय माबायदि दिर'नोमोन गोदो बेखौबो नोंथाङा आंनो एसे सुंथाबै आ खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां आंथ' जोंनि गोदोनि आबै आबौमोन जे बेखौ बानायोमोन बा बेखौ माबारै खालामो बेखौ एफा एनैल' जों खोनानो मोनदों जे मेगनजों नुनाय जायाखै बेनि प्रसेसफोरा मारै मा रै थेवब्लाबो आङो ससेल' मिथिगौ आरो दा सोमोन्दैनो आङो नोंथांनो एसे खिन्थाना होनि जे जोङो मोनसेया जाहैबाय इन्दिनि जि होनो जोङो जेखौ बे इन्दिनि जिखौहाय गोदोनि आबै आबौमोना जे इन्दि बिफांखौ बुथुमनानै बेयावहाय जे एम्फौ बावदोन फिथोब खालामनानै बेजोंहाय ओंखारनाय जेनाखि इन दि फिथोब‌ बेजोंहाय खुन्दुं बानायनाय जायोमोन होननानै जोङो खोनाबोयो। दानि दानि मु बेयाव जोङो बेखौ बिदिखौ बांद्रायानो नुनो मोनला मानो होननानै बुङोबा जोंना ओरै बाजारनिफ्राय बा हाथाइनिफ्राय मोननाय खुन्दुंफोरखौ बांसिनै बाहायनाय जासै आरो दा औ। बिनिफ्राय बे इन्दिनि फिथोब जेनाखि एम्फौ ओंखारनाय बे फिथोबखौ बेहायनो बिसो खुन्दुं बानायोमोननानैल' जोङो खोना नानो मोन्दों आरो दा बेखौथ' जोङो नुाय नुनाय जायासै मारोरै बानायदोंमोन। बिनि थाखायनो आं बेखौ मिथिनो हानाय नंला आरो नोंथां।
आतसा आस्सा।
औ।
दा आ बा अब्ला आङो नोंथांनो
औ नोंथां।
माबा आं फिथोबनिफ्राय माबायदि खुन्दुं बरनो? नोंथांनो जुदि नोंथाङा मिथियाखैब्ला आरो एसे एनै आङो आंहा माने एसे एक्सपिरियेन्स दं नालाय। दानो ससे ओ सासे आङो सेंग्राबाबो सासे हौवा माहारिबाबो आं माने दिननि माखासे रिसार्ज खालामनो मोननायखाय आङो बेखौहाय एसे एनै मिथियो आरो दा जोङो ओ फिथोबखौहाय जोङो मा खालामो फार्स्टआवहाय जोङो ओ माने बेखौहाय ओ एम्फौनिफ्रायसो फिदोब जायो नालाय बेनि जोंङो बांद्राय माबालाय ला जोङो फिथोबखौहाय जोङो माबायदिुन्दुं दिहुनो।
औ।
दा जोङो फिथोबखौहाय जोङो मोनसे मोजांहाय मोनसे मोजां माबायावहाय ओ जायगायावहाय जमा खालामनानै बेखौहाय जोङो मा खालामनांगोन जोङो ओ थौ गिदिर लानानै
औ।
जेसेबांखिनि बुरजा फिथोब एसेबांखिनि बुरजा माने एसेबांखिनि गिदिर थौ लानांगौ। ओमफ्राय जोङो बेखौहाय मा खालामनांगोन फिथोबखौहाय जोङो ओ दैखौ गोदौबाय थानाय दैयावहाय जोङो फिथोबखौहाय होसनगोन।
औ औ औ।
होसनखांनायनि होसननायावनो जोङो माखासे गेमनि थाखायनो जेरैहाय बे केमिकेला जोङो न'आवहाय जोङो सानफ्रामबो बाहायबाय थानो हो खारै साबोन बे खारै साबोनखौ होनो हायो। आरो बेजों लोगोसे आङो ओ मोनसे बुस्थु दङमोन आं गोबां बोसोर जाबाय। नालाय बै साबोनखौ एसे होनानै माखासे बिनिबो जखानि थायो। थारमाने औ। गासिखौबो सार सारै साब्रफोरखौ गासिखौबो होजोबनांगौ बे नङा माने। जे माने माखासे जखानि माखासे अ ग्राम थायो जेरैहाय
औ
हानड्रेड ग्राम टुइन्टि ग्राम टु हान्द्रेद ग्राम बेफोरबायदि ग्रामफोरा माने मिलाय नानै होनांगौ आर दा बेखौ होनानै अ फिथोबा जेब्ला केमिक केलजोंहाय गुरै जागोन
औ
अब्ला माने बेखौहाय जोङो आ बोखांनानै दै गुसुआवहाय माबानानै सोमनानै बेखौहाय जेब्ला फिथोबा एखेबारे गुरै गावस्राजोबगोन ना
औ
बेखौहाय जोङो मोनसे मोजां माने मोनसे मोजां इन्जुरावबो गो जोंनि बर'फ्रा मानदों गिदिर गिदिर बेबायदि संग्राय सान्द्रि थ गैया नालाय मा खालामो इन्जुरावनो ओरैजाय बुथाबनानै दोनो आरो
अ
फाखकाबाबो जायो बे बुथाब बुथाब दोनसिगोन होमबा बेयो सिथारनानै थासिगोन नालाय रानसिगोन ओमफ्राय बेखौ जोङो मा खालामो अ मोनसे गन थायो माने
औ
बेखौ नोंथांमोनहाबो मिथिगोन दा नामफोरखौ बावबायमोन दा बेखौहाय थुनानै मा खालामो माने बे माबाखौहाय खुन्दुंखौहाय बिनिफ्राय जिख्लाब जिख्लाब खालामनानै अ आखाइजों देहेरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो होमबानानो बे देहेरनायखौ जोङो
मोनसे जमा माबायावहाय आ थुननानै लासिगोन आरो बेखौहाय बुथुमनानै अ बेखौनो मोजाङैहाय थुननानै मोनसे माबायावहाय सोर खेवाखौ थुमबावनानै सोरखायाव थुमनानै बेखौ जोङो मुस्रा खालामनानै जोङो बेखौ जि दानो हायो आरोना बे प्रसेसा बिदि जायो आरो
औ नोंथां आरो आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबै फैनाय जाबावदों नोंथां जे जोंनि आबै आबौमोना गोदोनिफ्रायनो होनबोबाय थायो कि जि दानायफोर खौ जि उलफोरखौ बा दख'नाफोरखौ गानोब्ला जोंनि मोदोमनि माननाय बेफोरबायदि एलारजि बेफोरबायदि बुस्थु फोरा हामो जाहैबाय। बे थारैनो सैथो नामा नोंथां?
बेयो ओ अ सैथो जानांगौ आङो नोंथांनि बुंनायावसो आङो आ खोनादों। आरो नोगौबो खोमा जोंनि गोदोनि बिमाया मा खालामो माने जेब्ला एम्फौ सुमु जोयो आब्ला मोदोमाव मोदोमाव मा मोदोमाव माननाय जायो अब्ला मा खालामो माने इन्दि बै गोरलै बिलाइखौ माने खानानै माने मोदोमाव एखेबारे हुब्लाला-हुब्लालि खालामनानै होयो आर ना, अब्लाना माने मान नाया माने खारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। जोंखौबो खालामखांबाय गोदो जेब्ला उन्दै समावहाय जेब्ला फुथुमाव फजयो अब्ला माने इन्दि बिलाइ
थाबनो खानानै मोदोमाव हुब्लानानै होयोबा उम माने बे सिथरफ्रा माने थाबनो खार खारोमोन आरो। नोंगौबो खोमा नोंथांङा दा नोंथां बुंनाया थिगानो। ओ बै माननायफ्रा खारो आरो मा।
खोनाबोदोंथ' बिनि थाखायनो सोंनाय जाबाय आरो नोंथांनिसिम। औ। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन, औ नोंथांजों आंङो रायजो मिलायनानै जे इन्दि नि खुन्दुंफोरखौ माबोरै दिहुनो बे खौ आंङो मिनथिनो मोननानै बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नोंथां। बेनि थाखायनो नोंथांखौ आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावनाय थाबाय आरो नोंथां।
जागोन दे जागोन उनावहाय ओ लोगो मोनबा जोङो रायलायफिन्नो हागोन दे।
औ नोंथां बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां।